खोनादोंना
औ खोनादों दे नों थां
औ माबोरै दं नोंथाङा?
अ आं मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङाबो माबोरै दं?
औ नोंथां आंबो गसाइनि अन नायाव मोजां दथ' यो
औ नोंथां। नोंथांनि
आनि जाहोनानो औ ओ आङो नों नोंथांजों दिनैनि बै ओ बैसागुनि बागै ओ सुंद'यै सावरायनो होननानै ओ खौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दे नोंथां फोरमायजागोन दे।
बिदिनो जोंना बैसागु होनोब्लाथ' बर'नि गिबि एबा जोङो ओ बैसागु फोरबोखौ ओफ्रायनो ओ दासिमहा लाग गै सोलिबोबाय थानायखौ ओ जोङो नुनो मोनो। ओ जोंनाहाय बैसागु फोरबोखौ ओ मादि फो फालियो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागुनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोंना गिबियाव औ। जोंनिया गिबियावनो बैसागु ओ मोसौ बैह बैसागुखौहाय ओ सैथो दाननि जोब थि खालारावहाय ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुखालिनो जोंना गिबियावनो लाव फान्थाव हालदै गोथां देग्लि लेथि बायदिसिना ओ मैगंफोरखौ जोंहा बुथुमनानै लानाय जायो आरो बेखौ ओ थुख्रा थुख्रा हानानै लानाय जायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा औवा गोरलैखौ दाननानैहाय औवा गोरलैखौ आरुंजिरनानै बे ओ जा हानानै लानाय मैगं-थाइगं बेफोरखौ जोंना माला सुनाय जायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ खान्थानि हांगारखौ हल'नानैहाय थाव गुबैजों ओ लगायनानै ओ बेखौ औवानि औवा मोन औवाखौ दाननानै जोङो मोसौनियाव फथा लागायनो हानाय बायदि खा खानानै लायो बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो मोसौ खौ ओ न'नि फुखुरि एबा ओ गामिनि दैसा दै ओ दैमा दैसायाव जोङो मोसौखौ लाना थांनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मोसौ खौ थुखैयो थुखैखांनानै जोङो ओ बे ओ जाखिनि मालाब मानायनायलाय लादों बेखौ जोंहा हानानै अ बेखौ जोंहा ओ गानहोनाय जायो बेजों लोगोसे हानानै लानाय मैगं थाइगंखौबो मोसौनि मोदोमाव सारनानै होनाय जायो।
औ नंगौ
खुगा मेथाइ ओ खननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मोसौ खौ दिेग्लिलिथि जों बुनानै औ उदाङैनो फोथाराव आदार जानो थाखाय हम हगारहरनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा बेलासि समाव एबा मोनाबिलि समाव मोसौखौजेबोला न'आव लाबो अब्लाहाय जोंहा मोसौखौ ओ गोदान फागाजों खानानै जोंना ओ मोखौ मोसौनाव मोसौ गलियाव फुजा होनाय जायो आरो बे पुल बे बे फुजायावनो जा बाव थाय दों बुद प्रसाद एबा थालिर बायदिसि ना बेखौ जोंना गिबियावहाय मोस खौनो जाहोग्रोयो
औ नंगौ
ओ बेनिफ्रायहाय जोंहा जाहैबाय नखानायै मानसिनि बैसागु बे बैसागुखौ जोंहा ओ गिबियावनो सिखारनानै फुङावनो सिखारनानै जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां जानानै ओ गिबियावनो जोंना न'नि थानसालि एबा बाथौसालियाव हाबनाय जायो एबा फुजा होनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंहा ओ फुजाखौ होखांनानैनि उनाव जोंहा मानाय
औ।
मान लानाय एबा मान होनाय बेनिफ्राय जोंहा गामियाव ओंखारलांनानै ओ गामियावबो बेनो खुलुमो बिदिनो ओ
हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां औ नोंथां नोंथांनि होननायखो आङो बारा मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा ओ नखानायै जौसेसे रोखोमनि गोखा गोखै जा जानाय जानायनि सम एबा दिन बे-बे दिनाव जोङो जौसेसे से रोखोमनि बायदिसिना ओ बारि एबा फोथारनिफ्राय मैगं थाइगं ओ बुथुमनानै जोंहा जानाय जायो बेखौ जायोब्लालाय नो जोंना ओ फैबाय थानाय बोसोरावहाय जेबो बेमार आजार जानो हाया सुबुंनि देहायाव बेखौ मिथियो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बेनि अखानायैनिफ्राय जोंना मोसानायनि मोसानाय जायो। गामिनि गासैनावबो जोंहा गासैबो सुबुङानो ओ उन्दै गेदेर ओंखारलांनानैहाय जोंना गामिनि गासैबो न'खरावनो मोसाहैयो आरो बे न'खराव जा मोसाखांनायनि उनाव जा अन्थोब महरै हरो बेखौनो जोङो गोसो खुसियै लानानै फैनाय जायो। बेनि फ्रायहाय जोंहा थाम ब्रै एबा ब्रै सानसो मोसाखांनायनि उनावहाय जोंना ओ बे मोसानानै जा मोनबोदों बेखौनो जोंहा लावखार ओंखाम जानाय जायो बिदिनो जोंना बैसागु फोरबो बो फालिनायखौ जोङो मोन थियो एबा नुबोदों।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथाङाबो बैसागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना? आरो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबाफोर सोलायनाय
औ हागोन नोंथां हागोन। जे नोंथाङा जा बुंलांखाबाय बैसागु होनबोला जोङो बैसागुखौ जोङो मोननै रोखो खोमै फालिनाय जायो आरो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। जोङो बेखौ बांसि सिनानो जोङो औ एप्रिल दाननि ओ जिबा जिबा खालाराव जोङो फालिनाय जायो आरो बे बैसागुखौ जोङो। आरो जे गिबि खेबाव नो जोङो मोसौ बैसागु फालिग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिग्रोनोबा गिबियावनो जोङो जे फुङाव सिखारनानै साखोन सिखोन जानानै जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय थियारि खालामो आरो बेयाव जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं नांगौ जायो जेरै लाव पानिलाव हालदै फान्थाव दिग्लिलिथि बा थाराय बिदि बायदिसिना नांगौ ज जायो आरो जोंनो बेखौ जों आरो फिसा फिसा हाना लानानै जोङो औवानि खाथि जिरो आरो फिसा फिसा फिसा औवानि खाथि जिरनानै जों बेजों माला सुयो माला सु सुनानै जोङो बेखौ मोसौनोबो गानहोयो आरो जों मोसौ गुलि न'नि उखुम मुन्दा बेयावबो जोङो ओ खाना दोननाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो आरो। ओ बेयाव ओ नों थाङा जा बुंलांखाबाय बेयाव जोङो मोसौखौ थुखैनानै बेयाव ओ गोदोनि मोनसे खुगा मेथाइ दोङो बे मेथाइखौ खननानै मोसौखौ। थुखैनाय जायो आरो। आरो बै दिनखालि जोङो मोसौखौ। उदाङै हेंगारो। बेलेग दिनाखालि जोङो ओ। मोसौखौ जोङो फोथाराव। दोनदाल होयो आरो नाथाय बे दिन सान। खालि मोसौनि सान नालाय। बेखायनो जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगार। होनाय जायो बेनि उन। बेनि उनखालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो जा बैसागुनि एक थारिख। बेयाव जोङो गिबि खेबावनो जोङो। औ जोङो बे दिनखालि जोङो एकस' एकथा एकस' एकथा जोङो बिद गोखा गोखै खांओ। फिथिंनानै जानाय जायो आरो बेयाव जेरै खुंखा बिलाइ दिंखिया
औ।
औ औ आरो मा होनो ओ। थालिर फस्ला औ थालिर। फस्ला खुन्दाय फिथाइ। हेलांसि बिदि बायदिसिना। बिना जोङो खाथुमनानै संना जायो आरो। बेयाव सोरहाबा बेदरजोंबो संना जायो। सोरबाबा ओरैनो गोजाबो संना जायो आरो बे गावबागाव गोसोसो दा बेखौ जोङो खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंदोंमोन जे बेखौ जों जानो हायोबा जों बेमारनिफ्राय बारग'नो मोनो होननानै गासैबो बारग'ना होननानै खोनानो मोन्दों आरो। आरो बेनि उननि ओमफ्राय जोङो ओ मानसि जे बैसागु मोसानो जोङो ओ फुङाव सिखारना साखोन सिखोन जानानै जोङो न'नि ओ थानसालियाव एबा मन्दिराव जोङो ओ थोगि होयो एबा खाला लगायो आरो जोङो। आरो बेनि उनाव जोङो रायजोनि जामुं थामसालि बेयाव जोङो ओ आफा इसोरनाव आलारि बाथि लागायनानै जोङो बोर बिनाय जायो आरो जाहा बे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजां मोजाङैनो बारग'लांथों होननानै आरो जोङो गोदोरफोरनावबो बोर लायो। आरो गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो। दा बेनि उनाव जोङो ओ औ जोङो बेनि उनाव जोङो ज' ज' मोसानो गुबुन गामि गुबुन गामियाव दाब दाब जे मोसाहैयो आरो मोसानायबा बेयाव ओ जयैनो जों आबै-आबौ ओ आब' आदा आगै फंबाय बिदिनो जयै मोसायो आरो। बेयाव ओ जे बर' आइजोफोरा गाननाय जा जा जिखौ दख'ना नोंथाङथ' मिथिखागौ जानो हागौ‌ना?
औ नंगौ।
औ औ बेयाव जे बर' आइजोआ गाननाय जा दख खना बेयो जाबाय गोमो गोमो गाबनि जायो आरो फास्रा आर'नाय फास्रा गोदजा ब्लाउस गोदजा बिदि गानो आइजोफोरा आरो हौवासा फोरा‌ जे गामसा गोथां ओ जिखिजाया गाबनि फास्रा ला फास्रा लायो बा फालि बिदि लायो आरो आरो गिन्दि गस्ला बिदि गाननानै ओ ज' ज' मोसाहैयो आरो आरो बेयाव ओ दामग्रा देग्रा आगजु बायदिसिना लायो जेरै गंगोना बिदिनो आरो आरो औवाजों बानायना मोननाय औवानि थरखा बिदि लानानै मोसायो आरो नाथाय ओ औ नाथाय जोङो गोदोयो खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै जोङो मोसायोमोन नाथाय दा दानि जुगाव जोङो केसेट एबा बक्स लानानैसो मोसानाय जायो आरो बे
औ नंगौ।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नोंथांजों आङो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो बायदिसिना मोनथिनाबो मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां।
बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथां औ नोंथां औ नों गोजोन धयन'बाद।